औ
नोंथाङा फ्रीना दा?
औ फ्रियाव दंथ'यो।
दा ओरैनो सावरायनोसैलाय माबाफोर
दे सावरायजायो।
औ
औ दे
दासान्दिथ' बोथोरा बिराद गरम जागासिनो दं।
औ गरमथार।
अखाफोर हायाखै?
अखाया गैया अखा हायाखै। सान सानब्रै सानबासो जाबायदां अखा हायैया।
ए
नोंथांमोननि थिंजालाय?
जोंथिंजाय गैया गैनाया दा जोंनिथिजायबो
उ
जिरावबो बेरायहैथाराखै?
थांथ'नाय जायाखै। नोंथाङालाय?
गरमजों जाबजों जेरावबो बेरायहैनाय जायाखै ओंखारबानो गरम बासोगारथारोना गस्लाफोरखौबो गाननोनो हाबाय बायनो नागिरा।
औ ओंखारनो हायिबायदि गरम जाखादोंना दिना
औ
दा सानजथ' मोन बयबो सरलपारायाव थांसावगासिनो दंथारो बे आंनिबा।
अ नोंथाङा थां-थांफेरबाय सरलपारायाव?
थांबाय खेबसे थांफेरबाय आगोलो कलेजनिफ्राय ओरैनो पिकनिक जाहैनाय।
अ आं थांनाया थांनाय जायाखै खिन्थु सिखोना जाहार बे दैयाव
औ
बे सिखोना जोहोलावनि मुरथि गोनाङाव जोङो फुजा हैखांबाय आरो बिसिम खेब बोसोरथाम फुजा हैखांबाय आरो जोङो
ए
बिसिमल' थांनाय जादों।
ए थांथारनाय जायाखै आरो‌ सरलपा
ओहो सरलपारासिम थांथारनाय जायाखै। आरो लामायावथ' नोंसोर मा नोंथांमोनहा मा मा नुलाङो नुलाङा थांनाय समावलाय? बेरायनो थांनाय समाव '
आंथ' जेबो सावैला दा
अ जोंनि जोंङो नुलांनाया नुलांदों गल्डेन लेंगुर नुलांदों मोख्रा फिसा फिसा आरो मैदेरफोर नुदों आरो बे सिख्रिया सिख्रि जमा जमा थाब बानानै थानाया
औव-
बेखौबो नुलांदों।
उम
दाउराइ नुदों नुलांदों आरो जों फुजा हैनो थांनायाव
दाथ' जों थांनाय समाव लामाफ्राबो मोजां नंङामोन ना बारा थाल लानाय जायाखै आरो नुखायाखै नुनायालाय
अ अ अ दाथ' लामाया मोजां। अ जोंबो माबाजों मिनि बास गंनै
औव
ओमफ्राय मेजिक गंसे ओमफ्रायओ- मारुथि सुजुखि गंसे लानानै जों मन्दिरनिफ्राय फुजा हैनाय नालाय बुरजायैनो थांनाय जादों आरो जोंङो।
औ औ
बे सिखोन जोहोलावनि खाथियावनो फुजा होनानै फैदों बोसोरथाम थांदों।
औ औ
दै स्राय स्राय मोजां थान्दा मोजां मोनो।
बे दैसिम थांफेरनाय जायाखै आरो ना होनोमबा।
ओहो बे सरलपारा बै मानसिफोर दुगैग्रा जायगासिम ज जों थांनाय जायाखैय
औ औ
बेसिमल' थांनाय जादों बे सिखोना जोहोलावसि जोहोलावनि मुरथि गोनांसिम थांनाय जादों जों
औव औव
मन्दिरावबो हाबलांबाय थानाय जायो बेसेमा उल्थापानि मन्दिराव
हा
उल्थाफानि मन्दिरा बयबो हाबलांबाय थानाय जायो जों--ङो
ए ए
बिसिम थांनानै हरैहाय सिंङावबो गामि दंना।
औव औव
आं नुजोबाखै आरो बहाय। थांफेरनाय जायाखै बेनिफ्राइ।
उम उम,
उम, दुगैदोमोन नामा नोंथांमोनहा दैयावलाय।
हाबाखै हाबनायालाय माबायावसो थांनाय जादों ना गोजां बोथोर। एसे बे कलेज कलेजनिफ्राय पिकनिकसो जायो नालाय फरायखा जोबनानै,
औ औ पिकनिक जायो पिकनिकसो जाहैदोंमोन आरोना।
औ।
अ दाथ' मानसिफ्रा बिराद दुगैनो थाङोना। इउटुबाव इउटुबाव नुबाय थानाय जायो मानसिफोरखौ।
औ
दुगैनो मानो
औ
बे दैया भुटाननिफ्राय गोलै भुटान हाजोनिफ्राय गोलै फैनाय खोमाना।
उम भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय।
उम थांफेरनाय जायाखै गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै दुगैफैनाय नुयो इउटुबाव देखायनाय।
दाथ' बिराद मानसि जाग्रासो जाबावबाय बयबो बेरायहैजोबथारो।
औ
है बालाय लांहोलै।
बायो गोजानबो जायोना।
दिना थां थांनो बादों आङो।
बे सिखोनाजार हाग्रायानो बिसिबा गोजान जाखायो।
ओंखाम जाखांबाय नोंथाङा।
जायाखै।
मा ओंख्रि संदों मा ओंख्रि संखो।
दा दालि जहल। आनै मैथाना। नोंथांमोनहालाय माखोथो ओंख्रि संखो?
जोंना दालि जगल अमा बेदरसो। दालि जहल अमा बेदरजों दिंखियाजों अमा बेदरजों दिनै रबिबार नायालाय बेदर जानो लुबै
औ गाबोनथ' समबार जाहैबाय।
समबार औ।
औ समबाराव नोंसोरबो जायाना।
औ मिरामिस जानाय जायो समबाराव समबारै
जोंहाबो मिरामिस जानाय जायो। दिनै दालि जहल मैथाजों नाजों संबाय
ए ए गोथाव जायो गरमाव बिदिनो जानांगौ मैथा जाबा
मैथा गोजासो मैथा गोजासो मैथा बांगालबासो गोथावसिन मोनो आङो
औ।
बिदै लोंनो रस गोनां जा रस लोंबा रस गोनां मोनलोंनाय मोनो आं मैथाजों मैथा बांगगालजों ना जोंबा
औ औ।
मैथा गोजाजोंबा खैथांथां मोनो आं।
ए औ खैथांथां जायो मैथा बांगालजोंबा ओरैजों साबसिन जाहैबाय
ओं साबसिन जायो मैथा बांगालजों थेवबो न'खरनि मानसिफोर जानो लुबैनाय बायदि संनाय जाहैबाय
ए ए औ।
जाखांबाय ओमफाय
जाथ'वाखै संखांजोबनानै दा एसे गुसु जाथोंसै होननानै जिरायनानै थादों मोनखांजोबनानै।
औ।
बोथोर गरमजों जाबजों गुदुं गुदुं जाला होननानै।
औ।
मा नोंथाङा जाखांबाय नामा?
जाथ'आखै जोंहाबो ओरैनो बायेरायावसो जिरायनानै दंलाबायो गरमखाय फांखा जादों बायहेरायाव।
अ अ आंबो न' सिङावनो फांखा जानानै दङ। फांखानि बाराबो थान्दा खालामनो हाला गरमानो
औ।
गर'मानो बारा थारना दिनै खमसिनदां एसे
दिनै एसे खमसिन जादों जानायालाय मैया जों औ मैया नोंसिनिथिंबो मैयाजों दाख्लैजों बाराथारमोन ना?
औ।
गरमा अह जोंनिआवबो मैया जों दाख्लैजों ओं मोदोमखौनो गुंखावजोबलायनाय बायदि मोनलायलाङो।
उम
उसुखुथुनि गेजेरजोंब्लाबो दिन बारहोनांगौ जायो
उफाय गैया बोथोरानो बिदिनोखासै नालाय।
ओ
गर बोथोर।
आह अ‌ अ फेननि बारगमालाय बेसे जानो जायो एखमबा फुंनि बाराबो गुदुंसो जालांनाय जायो
ओं ओं औ
लासै होबाय थाबा
औ कइटिभ जानाय जायो फालाय नोंथां मोनालाय मोनायाव
हो ओंखामख ओंखामखौ
औ औ
बिदिनो साराय दसथाफ्राव जानाय जायो
ओम
नोंथांमोनहालाय
आं बिदिनो माबासोआव दसथासोआव जानाय जायो आरो
अ थाबबो उन्दुनो हाखाया नालाय ओंखायनो एसे साराय दसथासोआव ओ जानाय जायो आरो।
औ औ
खाथि खालानि मानसिफ्राबो थाब उन्दु'आ ओंखायनो जोंबो थानाय जायो।
ओंखाम ओंख्रि फोरखौ जाहो गोरनांगौ नालाय खायसे गरमाव गुदुं जाजाया
ओम गरमसिन मोनलाय लांगोन।
औ औ
औ